जाया
जेबो जाया नों बेयाव रायजायो दिनि रायलायजायो जाया मिथिला
होमबालाय आं एयारबडसो लानांगोन आं खोमायाव लाना रायलायनो हाया रुवायो बुंलाय आं एबार लागासिनो
एयारबार्थ ला
मबेला ओरैखोबा गुदुं जाना दोङो आंहा
मोजां खोनादों दा हा
उम खोनादों
खोनादों आइ खोनादों ओइ खोनादों
मा रायलायनांगौ होनदोंमोन
मा दोहैनो नोंनो फोरमायखाबाय माथो दोहै नों रायलाय खाबाय माथो माबा मोनसे बुस्थु रायलायनांगौ होननायखौ नों खोनायाखै नामा
मा जा जाग्रा दावबायनाय ओमफ्राय न'खर बे मोनथामाव मोनसे खोनथानाय आङो
जाग्रा
ओमफ्राय बेग पेजावनो थाबाय थानांगौ ना बेग खामजायो।
बेग खामजाया बे खामबालाय कल काट जागोन मा होनो
सि नङा इसबालानो
उम
गाबोन नोंसो मायाव थांगोन
माहा थांगोन बेखौ दा माहा थांगोन
मिथिया दा गाबोनफोरावसो मोनाव फैगोन
सामाखा ओमफ्राय बै मोनसेया माहामोनलाय तामुलपुराव जोहोलावफुरि गारदेना मामोन मोनसेया
हा
जोहोलावफुरि गारदेना मा मोनसे दोंङो तामुलपुराव खोनाद' हो माथोआ मा लासै
बबेनिफाय फायदो
गोसा गोसा होजाया खाथियाव लाना रायलाय खोमायाव मबेलखो बहा लादों?
लासै लासै खारदों दा
जाबायना
हा
औ होनदों लासै लासै खोनादों
ओ फैसाल' जागबानो जागोमोनलै फैसा जमा जालाय नंला माथो
नों माला हरगोन दे आंनियावथ' नै आंबोथ' साननैसोनि उनाव हरगोन र' होनना बुंङाखैमोन साननैसोआथ' बारबाय नै
साननैसो गोबाव दं
ओमबा माला हरो?
मेनेज खालामना हरसै र
द फामि हरनो‌ गोनांथि दङ आं दहाय तिन हाजार सदों होनाया किनटु बेबो दंफांनि मानि ओमफ्राय दाखालि फेननिया
औ
दाखालि फेननिखौ मेकआप खालामनांगोन फेन बायनायनिया
बेनिफ्राय ख्लास हरदोंमोन नोङो
बेखायनोथ' नोंनिखौ बेयाव मेकाप खामनोसै
सेलारिनो मोनगोन
ओमफ्राय आबैनो आबैनो हाजारसे हरबाय ओमफ्राय
ओमबा नोङो सेलारिनिफ्राय दोनखायाखै नोङो
आं सेलारियाव हिसाबानो गैयाबा फोरमायनायनि फैसा रा बेबो आरो एबाराव न'आव थिन हाजारल' हरनायखायसो न'आव आरो बारा हरबांवनायबाथ' थोनायनो नङामोन‌ न'आव आरो ना गेजेरावबो दुइ हाजार हरबायना रिमानिफ्राय हाजारसे लानानै रिमानो हाजारसे हरबाय इनिफ्राय हाजारसेखौलाय दिलिभारिनो होखासिगोन ना
उम
कारेन्ट थांबायलै इनिफ्राय आरो माबायालाय मा होनबाय थायो दुइ थिन हाजार सो दो आङो बे साननैयाव डिलिभारि खालामनाया
उम
बिनि थिन हाजारसोबाय बे नोंनि दुइ हाजार दाखालि लानाया मिलायसिगोन ओमफ्राय हाजारसे आबैनो हरनाया बेखौ मेकाब जासिगोन। ओमफ्राय आरो दायो माबानि आबैनो हाजारसे हरबाय दहायो हाग्रा सननोनो रे गय बारिफोरा जेनेबा
नोंथाङा दायोनो सानदोंङो
हाग्रा गुदु जुजोबबायनो
नङा दायो बेसे दोङो
आंनियाव दायो टटेल आद हाजार नामा दङ
माहा होबावनो गोनां दोङो
ल'न आला सार तिनि हाजार ल'न दानगोन
ओमफ्राय
बार' थारिखाव
फायथ' गैलादा
सार तिन हाजार दामबाला दानि तिन हाजार तिनस' दानबला माने हाजार पास हाजार थागोन आरो आंनाव पास हाजार हबरबाव नांगोन
आङो
ओम आंनियाव पास हाजार थागोन ना हमबानिया नों पास हाजार पास हाजार पासस'सो हरबाव नांगोन नै आत हाजारनिसांबा दङ ना आरो रिसार्जबो सोनांगोन ना आंहा आद हाजार सारिस' नना बेसेबांबा दोङो दायो
औ जागोन दे नेदो ओय दाउ हरनांगौ जाबाय दाउ फाननांगौ ओमफ्राय माने आं दाउखौ फायखारिफोरनो हराखै सोरबा जानो लांनाय फिसिनो जानायनिनो बिदिंखादों माने साननैसमल' लागोन होननानै बुंदों आरो बियो
उम
उम दाउखौबो नाय नायबाय मानसिया ओमफ्राय लागोन बेदि जाना दं आरो ना बे हरबानो मोनगोन
खैथा लांगोन
बे दसथा लाङोनो ओमफ्राय सासेया तिनि खिजि लाङोनो मेखाफ जाहैगोन
उम
मासेआव एक केजि जाबा सारिसयैबा दसथायाव सारि हाजार जाहैया होमबा
उम
द तिन केजि लांबोला फर इन्टु थ्रि हावमिनि
होम
पर इन्टु थ्रि होनबा बेसे जाहैगोन पर पर पर बार' खासे मानसिनो खनसे' रायलाजायोदां देबा
मिथिया त्रिस जोन दं बेलेक बेलेक कमसेकम त्रिस जोन राज्लाय होदों माथो सोरदो रायज्लायनो नोंल'सो दङ आंहालाय
महाबा त्रिस साबा
उम सावाल सोरदो राज्लायनो आंलाय नोंल'सो दोङो हा
अ ओमफ्राय दिनै सिबाव मा जाग्रा होनो।
दावदै रुना होबाय ओमफ्राय आलु सब होबाय आलु सबखौ थाइबा थ बनाय होबाय
हम
बिमा बिमा फथ गाबोन कनिकाखौबो बुंदों गाबोन सबनिया
मा बुस्थु
ओमफ्राय नुडोल नुडोल नुडोल
औ
खोनाबाय नुदोल
गाबोन
गाबोन नुदोल होगोन फाय
ए
उम आंहाथ' दिनै खामबो गैया मैगंबो गैया खेराइबो सुवाखै थुरसिबो सुवाखै आं।
दायो जेबबो गैया कफि लोंसै उन्दुसै।
ओरै बायदि।
कारेनबो गैया खनसे दुगै नांसिगोमोन।
कफिखोनो लोंना उन्दुसै।
ए कफिखोननो लोंनना उन्दुसै। आं दोहाय होसपिटलयाव मबाइलसिना माने सारा फन खालामनानै आङो मबाइल नायबाय थादोंमोन सारा फन खालामनानै हस्पितालाव हाय होननानै लिंहरबाय दा हस्पिटालाव पेसेन्ट जनबा होननानै ओमफाय दा बेथ' जेला मा पेसेन मा पेसेन आंथ' जिखुनु थांबाय थांनानैथ'। ओमफाय सासे मा होनोमोनलायो गुग्ला जानाय आरोना खर'आव
उम।
ओमफ्राय गथ' फिया आरो ना दा ओमफ्राय बे दाथ' दा सालहायगोन ना मागोन ओमफ्राय आं पेसेन्ट एटेडेन्सफोरनियाव सोंबाय सालहायगोन ना मागोन होननानै। ओमफायथ' बिसोरो मोजां बुङा ओमफाय माने सार हायादां होनना बुंबाय आरो आंबो मबाइल लाङाखै। सार हायाबा लै आं माबा होनसै होननानै माबाना होबाय आरो मोननायालाय मोनाखैमोन। थै गबाय आरोना माने गोमोदै गवासै। ओमफाय आरो बेनि उनाव बेबो माबाखांनानैहाय बाला ओमफ्राय आरो बिजि होनो हायलायबाय गेस ओमफाय बे निबोसेन सेन्सार होबाय थाब्ला आरो सारा सारा हायनानै माने बुंखाबाय आरो ओइ माबाखौ गुग्लाखो मा खामखो होननानै आङो सोंफायबाय माने गाव हाइगौमोननो आरो बेखो दाबो बेलाय हायगोन ना मागोन आंलाय मा मिथिग गावहानो मोजां बुंहर खाया आरो आंबो मबाइल फ जै इहि इदि आं मबाइलखौनो जानला मोनला लांखायानो
सोर उन्दै गोदाना नामा।
सारजा नङालै सार बोराय
ए।
आर आंनि इदि आ फाया बिदिसो जायोना सुनाय मानायाव आंखौ हायफिननायाव लोगो मोनदों दिगदार जायो बेखायनो आं मबाइल लाना थाङा। पकेट गैयाना जेनेबा पकेट थाबोला पकेटआव सोजायो आखाइ गिसियाव आरो आखाइायाव लानो जायो ओंखायनो आङो बेलासिफोर दिउटियाव माने इ थांबाला पेसना माबाबोला मबेल लांनायानो जाया। मालाबासो लांनाय जायो आरो बेटारि दिनै आरो बेटारि गैयामोन।
नोंगो।
ओमफाय फन खामगासिनो मोनब्रै मानि मिसकल दंफैयो। हो हायना आंनि आंलाय गुग्लाखो औ गुग्लाखो सेरना होबाय हि‌हि हि
थिगानो दा।
औ माय गसानो
बेफ्राय दायो बे सफथासेया
एसे सिगां बुंखानांगौ आंखौ फन खालामनानै बुंखानांगौना बियो
ओमफ्राय मा बुंखो बेलाय जेबो बुङासै
इमारजेनसि इमारजेनसि रुमावहाय फेसेन थांगोन बिदि बुंहरदों बिदि बुंनायाव आं मा बुजिनो देलाय
ओमफ्राय माबाफोर पेसेन्टआबो मिथियाबा आरो माथो खालामनो नोंबोलाय।
बेनोथ' औ ओरैनो बेसे गोदोआव थांनो नागिरदों आरो थांनो होदों ओमफ्राय ओमहु साहाया लां सार हाया गा मोनखौ फन खालामनो दाखौ फन
ओम
आरो बुंगाया फैब्ला आं बांसिन बुंखाबाय थायोना दिंखियाखौबो गुग्लाया बाला आं दै होनानै गोलाव सेरगारनानै होनानै आंसो जि होबायना ओंखायनो आङो
ओम
गुग्लाखौलाय होननानै आरो सायादां होननानै आरो बेखायनो सेरगारबाय आङो
जाबाय बालाय जाबायसै आरो माथोबाव।
नोंनो खामखायो बालाय आरो। मा होनो अजद हा
एबारो जान्जियाव जि खानानै मबाइल थेबना लाग्रा जानोसै आं बुरिफोरबादि। ना मा होनो?
थिगानो होमबालाय दे उनाव रायज्लायबावनोसै हो दोनथ'नाय जासिगोन दे बेयाव।
हा
टाइम जाबाय दे बाय दोनबाय दे।
दे।
है टाइम टाइम जायामै माथो।